हेलौ
औ नोंथां
खोनादों ना?
औ खोनादों
आं नोंथांजों दैज्लां बोथोरनि सायाव ओ माइ गायनायनि सोमोन्दै एसे रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा एसे फ्रिबा रायलायनो हागोन ना?
औ रायलायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला दैज्लां बोथोराव माइखौ गायनाय जायो नों थाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। दा नोंथाङा सोंनाय बायदिायै दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा माइ आबाद गायनाय जायो। दा माइ गायनायनि सोमोनदै ओ जोंहा माइ गायनो थाखाय जोंहा ओ गिबियावनो माइ जोख्लि एबा माइ जोलैनि गोनां थि जायो।
नंगौ
जोङो गिबियावनो ओ माइज्लिखौ ओ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो।
औ।
बा जोङो बेखौ साननै बा सानथाम सोमनानै ओ बेखौ जोङो बोखांफिननानै लानाय जायो।
औ।
अ बेनि उनाव जोङो बेखौ अ खांनायनि उनाव अ जोङो गोरा मोनसे ओ जायखौ बुङो बा जोंङो फाथोनि बा जायखिया माबा मोनसे मुवानि बेखौ गोरा खाथुमनानै दो ज'यै खाथुमनानै दोननाय जायो आरो। दा बेनि उनाव जोंहा बेखौ खोथिया महर थाखायथ' जोंनो ओ आबादथिलिनि गोनांथि जागोन। बेखौ आबादथिलि जोङो गिबियावनो हाखौ एवनानै फोमोननानै लानांगोन बेनि उनाव जोङो ओ बे जोङो जायखौनो माइज्लि बुङो ना? बेखौ जोङो ओ खोथ खोथियानि महर होनो थाखाय बे आबादथिलियावहाय ओ जों सारनानै बा बेखौ जोङो ओ गावनि आखाइजोंनो सारनानै
औ।
थिलियावहाय ओ गायनाय जायो आरो दा बेनि उनाव लासै लासै ओ खोथियानि महर लाबाय। जोंहा दा बेखौ खोथियाखौ माइ आबाद महराव सोलायलांनो थाखाय बा माइनि महर होनो थाखाय जोङो गुबुन आरो आबादथिलिनि गोनांथि जायो।
औ।
जोंङो गुबुन आबादथिलिनि ओ आबाद थिलि बा जोङो गुबुन आबाद थिनि गोनांथि जागोन नालाय दा जोंहा बै गुबुन आबाद थिलिखौ बा गोदान आबाद थिलिखौ ओ एवनानै आरो बेखौ हाल ओ जोङो मै होनानै बा ट्रेक्टरजों नङाबा बा नांगोलजों हालेवनानै लायो फोमोननानै ला ग्रोनाय जायो। आरो जोंहाथ' दा ओ माइ गायनायनि जाउनाव दैनि गोनांथिथ' जाखायो नालाय।
अ।
थ' दैनि गोनांथि जाखागोन दा बेखौ जोङो ओ जाय जायगायाव जोङो बा जाय आबादथिलि जों माइ गायगोन बेखौ मोजाङै फोमोननायनि उनावसो जोङो बै जाय जों खोथिया खोथिया गायदोंमोन ना बै खोथियाखौ जों फुनानै लाबोनानै ओ बैनिफ्राय जोङो बे गोदान आबादथिलियाव ओ गायनाय जायो आरो दा बिदिनो लासै लासै जोंहा ओ सम बारहोनायजों लोगोसे माइ आबादाबो जौखांगोन आरो लासै लासैनो फिथाइ थायनो हमगोन नङा होनबा?
औ नंगौ।
दा बिदिनो जोंहा माइआ फिथाइखांनायनि उनाव मोननो लागोन आरो मोनखांनायनि उनावथ जों माइखौ हानानै न फारसे लाबोयो नङा होमबा?
औ
दा बिदिनो जोंहा माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो
औ
दा नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो सानदोंमोन?
औ आं फोरमायनो सानदों ओ जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो उम माइ गायनो थाखाय फार्स्टआवनो माइलि सोमनानै लानाय जायो बेखौ फाथोनि बस्थायाव सोमो आरो बांसिनानो। फाथोनि बस्थायाव गोरायै खाथेना लानानै दैयाव सोमनाय जायो। बेनि उनाव बेखौ साननै बा सानसे खावसे बिदिस दिन सोमनानै दोननाय जायो आरो यिखौ माइतलिखौ सोम खांनानै ओ बेनि उनाव बोरियाव बोखांनानै थालिरनि बिलाइ बा माबा मोनसे मोजां हि बेयाव सानसेनि थाखाय बनानै दोननाय जायो ओ लामनानै औ बेयाव गाजा बेरो आरोना ओमफ्राय बेखौ ओ दुब्लिखौ फार्स्टावनो हाल एवना लानानै फोमोननानै बेयाव मै होखांनानै बे माइलिखौ फोननाय जायो फोखांनायनि उनाव ओ बेखौ गोबां जोथोन लानांगौ जायो हासार बायदिसिना होना औ ओ दान मोनसे बा बेनि बाहाय बारा यिदि सि बेसे बिदि सान जोथोन लानांगौ जायो आरो जाहाथे बेखौ दाउ बा हांसो बेफोरो जानानै गाज्रि खालामा बेनि थाखाय आरो बेयो उनाव खोथिया महर लायो खोथिया खौ आरो गायनो थाखाय आरो आरोबाव ओ‌ हाखौ हाल एवना लाबावनांगौ जायो दुब्लिखौ फोमोननानै लानांगौ बेनि उनाव बेखौ खोथिया खौ फुनानै ओ गायनो लानाय जायो आरो फुनो थाखायबो आरो मानसि मानसि नांगौ जायो हाजिरा मा खामला बिदि लिंनाय जायो आरो गामिनि औ बिदि लिंनानै माइखौ गायनो थाखाय आरोबाव गायनो थाखायबो आइजोफोरखौ लिंनाय जायो हाजिरा। खामला बिदिनो बेनि उनाव माइखौ गायनाय जायो आरो बिदि मानसि लिंनानै। गायखांनायनि उनाव आरोबाव ओ हासार बायदि बायदिसिना होनानै जोथोन लाबावनांगौ जायो नै दान बा बेनि बारा बिदिसो जोथोन लाबावनांगौ जायो। बेनि उनाव बेयो फिथाइ थायनो हमो आरो फिथाइ थायखांनानै मोन मोनोब्लासो बेखौ हानाय। जायो नालाय हानानै न'आव फारसे लाबोयो बेखौ बावखाजों बाननानै लाबोनाय जायो आरो।
बेनि उनाव न'आव लाबोनानै आरो मारा नाबावो मारा नानायावाथ' आगोलो मोसौजों नानाय नुयोमोन बांसिन नानो दाना टर मेसिन बिदि गोदान गोदान मायनानै ओंखारबायना बि फोरजों नानाय जायो आरो नाखांनानै मोजाङै जावस्रोनानै बा जावाबाबो ओ सान्दुंआव लामनानै दोनोस सानसे बिनि उनाव बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो आरो बेजोंनो सोरबाफोर गैयिफोरा माइखौ फाननानै न'खराव सुनाय जायो बिदिनो आरो माइ गायनाया जोंनि ओनसोलावबो
आ मोजाङानो जोंनिथिं जेरैहाय ओ माइ आबादखौ मावनाय जायो बेबायदिनो नोंथांमोननिथिंबो मावनाय जायो दा ओ माइ आबादनिफ्रायसो जोंहा गोबां मुलाम्फा फा जानायखौ नुनो मोन आरो जोंहा मुलाम्फाबो जायो। दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माबा मोनसे माबाफोर बाथ्रा फोरमायनो हागोनना? जोंहा दिनै माइ आबादनिफ्राय मुलाम्फा जायो नालाय।
औ।
औ बेनि सोमोन्दै
माइ आबादजोंथ' बिदिनो माइखौ फानोब्लासो बांसिन ओ रां बि दि मोननाय मोननानै न'खर खौ सुफुंनो हायो आरो गुबुन बांद्राय मिथिया आङो।
बेफोरनो आरोना जोंहा माइ आबादजों लोगोसे माइ माइजों लोगोसे माइ फिथाइजों लोगोसे जोंहा माइ ओ जिगाबबो मोननाय जायो जेरै रैहाय नङा होमबा बेनि अनगायै जों माइ फिथाइनि ओमफ्राय गोबां रोखोमनि पाउदार बानायनाय जायो। नोङा होमबा? माइफोरखौ जोङो जानायावबो बाहायो।
औ
आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ गुन्दै महरबो मोननाय जायो। नोङा होनबा माइ बिगाबनिफ्राय लाब जायो आरो जा जिगाबनिफ्राय मोसौनि दाना बा जोंहा खायसेयाव जोंहा आबाद थिलियाव आबाद मावनायावबो हेफाजाब होयो। नङा होनबा रा आरो रां खान्थि बिथिङावथ' हेफाजाब होखाबायानो।
औ
आरो नोंथांनिसिम उम जोंहा दा माइ आबाद खौ ओ जोंनि बे दुलाराय बुहुमावनो माइ आबाद नोङाबानो सोलिखाया नङा होनबा?
औ नंगौ।
जेनेहाय जोंहा थांनानै थानायाव जेब्लायबो माइ आबादनि गोनांथि जाखायो।
नंगौ।
ओ ओमफ्राय बे माइ आबादनि सायावनो उम जोंनि साफ्रोमबो ओ बर' माहारियानो बे आबादजों बिराद सोमोन्दो गोनांखौ नोंथाङा सानोना साना?
औ बां जोंनि
औ बर' माहारिफोरनि गेजेरावहाय गुबुननियाथ' थाखा थाबायानो आरो जोंनियाहा बर'फोरनियाव फाय माबायदियै नुनो मोनो नोंथा?
बांसिनखौनो माइ आबाद मावनानैनो जानायबा माइ आबाद जोंनो
औ बिदि नुनो मोनो औ।
औ नंगौ ओ दे जेखिनि नुदोंं बेखौनो फोरमायदों नोंथाङाबो।
औ
ओ बेनि अनगायैबो जोंहा माइ आबादनि अनगायै बा बे दैज्लां बोथोराव गुबुन गुबुन आबादफोर मावनाय जायो बेफोर आबादनि सोमोन्दै माबाफोर बा बैफोर आबा आबादनि मुंफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ मिथिगौ। हा दैज्लां बो थ्रोआव आरोबाव गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावबावनो मावनो हायो। जेरै जोगोनारखौबो दैज्लाङाव मावो। आरो खुमब्रा पानिलाव, भिन्दि, ओ मैथा बेफोरखौबो दैज्लाङाव मावनाय जायो। आरो केरेला बायदिसिना आरो।
नंगौ
औ।
जोंहाथ' दैज्लां बोथोराव गोबां आबादखौनो मावनाय जायो। दा जोंनि गामियावबा जोंनि गामि ओनसोलावनो गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन आलादा रोखोमनि आबादफोर मावनायखौ जों नुयो नंगौना?
औ नंग'।
दा नोंथांजों सावरायनानै गोबां गोजोननायबो मोनदों आ रो नोंथांनिफ्राय गोबां गोदान बाथ्राबो मिथिनो मोननाय जादों। दा जोंहाथ' समाबो जानानै फैबाय नोंथां।
अह।
जोंहा दा बे जोंनि बेखिनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे।
थों नोंथांनिसिम।